खोनादोंना
ओ खोनादों फंबाय जास दासो नै जाखांदों। जाखांनानै जिरनानै दं ओरैनो औ
औ मा मा ओंख्रिबा जाखो?
ओंख्रियाथ आलुजों पथल ओमफ्राय आलुजों माबाबाव भिन्दि ओमफ्राय दालि ओंख्रि
औ
जागासिनो दं।
औ खोनादों आदा खोनादों गोथावथ ओंख्रिया
बेखौनो होननांसिगोन आंबो गोथाव जे धरमाबा हामालै फंबाय
बिदिनो आंनाबो बिदिनो बेदर नङाबा ओंखामा खहाबा
खस्थ‌ मस्थसो नारसो हरला बायबाय हाबनो नागिरथारा माथो
माथो खालामनो गैथवाबालाय जाथनांगोनना
ओ
ओमफ्राय आं जोंहा जाथवाखै आदा जागोसो दा दसे जानोसै औ जाथवाखै मा मा ओंख्रि संखोथाय जोंना बिमाया सोङाखैबो आङो दा जाबा जानो जाबासो मिथि सिगोन जानोसिरायबासो औ बेनोथ
उम
ओमफाय आदा खौरांफोरा माबोरै मोजां दा?
खौरांआथ बारा मोजां नङालै आंना बेलेगावसो दंफैयो सानब्रै जाबाय नआव माला थांनो मोनगोनसो ह
बबे जायगायावबा दंहैयो?
बे खाथियावनो माबायाव बङाइगाव रमारियाव
हे हे हे
उम
खाथि खाथिखा जोंनाबो
बेिरांग गावनि ए नंमारगौसो होनबा सानखादां सिनायनायाथ सिनायाखै नुयाबा
औ नुबा सिनायगोन औ नुबा सिनायगोन ओमफफ्राय सानब्रै जाफैबाय होनदों नामा?
ओ सानब्रै जाबाय
औ
गाबोनसो थांनो मोनगोन गाबोन थांगोन।
गाबोन थांगोन ना? अबेनिथाय ओमफ्राय आदा
आङो
औ
माबाखौ मिथि दा फानबारिखौ
औ मिथि मिथि मिथियो।
बै कुख्लुं साइदाव आरोखि
औ थांखांबाय जायाखिनोजाया आंबो
ओ ओ बारा गोजान जाया नोंसिनिफ्राय
गोजानो जायाथ‌ औ
ओ आंथ दा नैबाव फिसखौ बारा गोजानखौनो मोनला थांलाय फैलाय खालामबाय थानायखाय
अ ह
ओमफ्राय थाङिफ्रा गोजान मोना आरोखि लामाफ्राबो दासो जाजोब्बाय नालाय नङाबाथ बिराद खस्थ खस्थमोन लामाफ्रा
नङा आदा बे माबायाव दंफैयो नामा मा होनोमोनलाय सिफुं हारिमुआव
इसि इनि ए माबायाव दङ'सोनाबहा दङ' सानजाहानि अफिसाव अबस गिदिराव दङ'
मा माबा मा मावखो बिलाय मा मावखो बियो? नों नों नों खामानि मावनाया मा मावख' बियो नों खामानि मावनाया
ए आंनिया माबा मा होनो ओम मोसोमाव दङ' मोसोमाव ओमफ्राय खेलानि आरो जोंना
औ औ बेयाव मावो आरो ना
औ औ औ ओम ओम मावो
ओरै माबा मावफैनाय दं नोंसिनिथिं मेरला बिदिथिं मावफैनाय दं खोमा ना
फोरा दंलै फंबाय जोंथिंबो बाराद्राय जहां जौगायाखै नालाय
औ बेनो
बे बांसिन जेनेबा जौगानाय नङा बे एरियायावसो बांसिन थाङो नालाय दोनै बिराद बियाव लास्ट चिराङाव मावोबा फानबारिनिफ्राय डायरेक्ट ओरैजाय देवसि दा दिनैनि मेथाइयाव दंफैजोबो आरो बिसोरो
औ औ
लास लास होनजोबो
ओरैन्थ' बोथोरा बिराद गुदुं जादोंना दासान्दि?
गुदुं बिराद गुदुं
सानावथ' आयै जि गोलोमजोबो माथो न' सिङावथ' थानोनो हाया माबा गैयाबा
फांखा गैयाबा गिदिंग्रा
फुट फुट फुट फुट गोरोम थारो
ए जोंहा नुहुरनो नागिरा खोमसि खालामजोबो ना खोरखि दर मारिजोबो। फांखा लागायनानै होयो माला माला मोनाखो फाथथाखौनो मोनासै
ओम
माखासेफ्रा बेरायहैजोबबाय लामानो बैयाव ओं
थाल मोना आरोना बायेरायाव मोनालांनाय हर जालांनायखौ
ओ
सिङाव थाबाय थानाय जाहैबाय
औ गगा मोनदों बिरादनो आरो फांखा जाबाय थाबायसै नै न'निफायनो मोनजाबोखानाय
दा गरम गरमनि दिनाव बे गुसु गुसु दैफोरबो लोंबाय थानाय जायोना आखायनो बि समाव बिराद गगा मोनसावलाबायो आरो
ओ
नाया मोनदों आंबो एफा एफा मोनदों थेव थेव दै गुदुं लोङोना लोङा नोंसोरलाय दै गुदुं दै गुदुं लोङोना दै गुदुं लोंगोना लोङा?
बेयाव गासिबो दंजोबो आमफ्राय आं न'आवबो इयावबो बारा हुदा गैया ना
दै गुदुं जोंना आङा आं नाथायबा आं दै गुदुं लोंथारो ओरैनो बांद्राय गरमथारबा गुसुखौ लोङो आरो ओमफायो ओरैनो माबायाव नरमेलाव माबा लोंङो आरो आं गुदुंखौनो लोङो आरो
ए आंना हुदा गैथारालै फंबाय लोमजाबाबो डाक्टारफ्रा आराम बुं डाक्टारफ्रा आराम बुंहरगोन नों मुलि जायोबा दै गुदुनानै फो लों होननानै बुंलायगोन आरोखि गैया माथ थो हनै हाबथारानो
हाया औ हुदा गैयाबा माने बिदिनो होनो मानसि फोरा सोरबा सोरबा दै गुदुं लोंबाथाय लोंनाय लों गांगाया माया बिदि होनना बुङो सोरबा सोरबा हुदा गैयाबा आरोना ओ बेबायदि जायो माने फार्स्टाव आङो ओ बे बे बेसे गोबाव जाखो माने
रायलायनाया नोंनि रायलायनाया औ
थ' आं जागायजेननायनिफ्रायनो दंमोन ओमफ्राय एसे रायलायनायासो बांद्राय जाया आरो
ए नोंना दाबो हरजाबावलायो ओमबा
हरजायो आंना मेरला थाखो दंबावो थाखोआनो बारा बुरजा फैयाखै आंना
नै नैजिब्रै थाखोल' जादों आंना
ए गैया ओ आंहा गैयाना आंबोथ' नों बायदि खौनो बुंनांसिगोन फासावनोमोन
ओ गि गिबियावनो नोंबो बुंनायावनो माबा जाखादोंमोन आरोना
औब्रा आमफ्राय ओ आमफ्राय आं माखासे टाइम समखौ बरननो होनो हायासैना ओमफ्राय ओरै नो ग्रुपआव नुलायबायबाय मालायफोरनि नुलाबायनायाव एसे गोसोआ दावखोफिनबाय आमफ्राय जोंथिंजाय बारा रायलायनाया जानो नागिरा टावार नांनो नागिरा
अ बेनो मोनसे ओं बे जेंनानि थाखायनो औ
से मिनिट नै मिनिट मालाबा लाथिख' जालायलाङो ओमफ्राय गैया गैया बिनो दावखोनाया नैजिबा थांलायबाय ओफ्राय दा जेबो गैया दासिमबो आंनाव
अ आरजिनाय आरजिनाय मोनथ'वाखै आरो नोङो
ए हे हे बेनो बे मा होनोमोनलाय टावारनि जेंना जाबाथाय जाखाया ओरैनो माबा थाङो बे ओरैनो उदाङै बेखारै थाङो आरोना थाखोआ मेरला मानसिफोरना बिदि जायो आंनाबो दङ आंनाबो मेरला बेखाराव थांनाय दं
ए एबाराव एसे आंनाथ' जोबखासिगोन नालाय मालायनि हरनायखौसो जमबाय थानांसिगोन नैबे से दाननिखौ
औ उम उम एसे एसे माबादो एसे मुखुब जादो बाहाय होमबा एसे माबागोन आरो टाइ समबो होबाय थानांगौ
उम समबो होनांगौ आरो नेटआबो जि नांनांगौना होमबासो रायलायनायखौ क्लियार जाजोबनांगौ दाबो आं नैे बिनिसो माबा माबा लादों वाइ फाइ लादों
अ
ओंखायनोसो मोजां खोनादों आरामनो
ओमफ्राय फंबाइ माइ माइफ्रा गायजोबबाय
गायनायाथ' जोंहा ओरैनो माइ गाया गायनाया माइ गायग्रा हा गैया ओमफ्राय नाथायबा जोंना बिमाया मालायनाव माबा माबा मावो आरो ना हाजिरा हाजिरा गायगासिनो आरो गायनायाथ' जों थिं फ्राय गायबायानो गासिबो दंबावो आरो एसे गायबावनांगौ गायनाया फ्राय बांसिनानो गायबाय आरोना ओरैजाय औ
गैया जोंनिथिंजाय हाल हा दंबाबो गायनो हाया गोरान जाजोब्बाय ना दै गैला बाया जोंनिथिंजाय गोरानसो जै थाया फंबाय औ दै थाया खस्थ'थार माइ गायनो मथा मथि नों हमनानै ला न'खरनि खामानियावबो नोङो आवगायनो हानो नागिरा आरोखि
औ
बेखौनो हमाना ला नोङो फार्स्ट खामानि
औ
बे दैयानो दै गैयाबानो जेबो जाखा
औ दै गैयाबा नों बोरैथो जानो ना आरो आरो नोङो माबाजोंबालाय मेचिनजोंबालाय बिसां गायनो नोङो दै सारनानै हायाना एथबां आरो आरो नों जाखायाबा दैयानो जुदि थाखायाबा खाराव राव बा रानस्राव स्रावबा बोरै माइ गायगोन नोंलाय ना
औ औ आरो बैसोरो फैबाय थायो जोंना फगबाना
फगबाना अह बे भगबाना भगबानाबो बिराद जेंना जायोना
औ फैबाय थायो दासान्दि बुंनाय बादि जायो गोबावानो जाबाय जोंनिथिं फैथ'यिया
अ फैथ'यैया ना
औ बिराद फैबाय थायोमोन आरो बै समाव
औ फैबाथ' बिसोर फुरा मा माबा लांखायो ना जालांजोबोनदां औ खोनाबाय आदा खोनाबाय नोंनि खौथु खोनादों आं नोंनिखौथ' खोनादों आङो खोनाबाय दा औ औ ए जै जै फैबाथाय बिसोर जालाङोना बे माइखौ
औ औ औ माइखौल' नङा औवाफोरखौबो जिखुनु जालांजोबो आरो बिसोर बिसोरो मैगं थाइगं बेफोर गासैखौबो
औ ओमफाय माबाया औ आदा समाथ' जाबाय जानोसै आ नै माथो औ
औ दे मोजांबालाय दानानै दे फंबाय दे बेखौ बुंनो नागिरदां औ